हेलौ
औ औ उदाङै दङ ना?
हो
उदाङै दङ?
औ औ दङ।
अ आदसा नोंथांजों मोनसे बे बैसागोनि सोमोन्दैसो सावरायनो
औ औ
ओ गुबैयै बैसागो होननानै बुङोब्ला जोङो, ओ जों माबायदि फालिनाय जायो बेखौ एसे सावरायलायनो होननानै खालामबाय।
औ।
ओ बैसागु बोथोरनि जि गिबि सान, ओ जोङो जायखौ अ मोसौ बैसागो होनो बेनि सोमोन्दै ओरैनो माबाफोर मिथिगौना? खोनादों?
औ लांदा नोंथाङा।
औ खोनादों नोंथां।
औ बैसागो बुं औ जेनेबा ओ दाब दाब जायगायावनो जों बैसागु फालियो नङा होमबा नोंथां? गासैबो हारिफोरानो बैसागुखौ फालियो। ओ। बैसागोखौ जोङो ओ ओ बिजाबफोराव मोननाय बायदि खोनानो मोननाय बायदि गोदोनिफ्राय गोदोफोर गोदो गोदायनि मानसिफ्रा बुङो बैसागोआव जों ओ बे से दान फलियो होननानै खोनानो मोनदों सिगाङो आगोलो। ओ थिग बेबायदिनो दा बेफोरखौ ओ मानसिफोरा फालिबाय थाला बा आरो ओ गोदान मुगा नालाय। बैसागुखौ दा स्नि सानल' फालियो नोंथां।
औ‌।
बेनिफ्राय बैसागोनि
जेनेबा मोसौउ बैसागु अ, गिबि याउ, मोसोउ बैसागु होजाबाय दा बे मोसौ बैसो आव मोसौ जों न'खराव फिसिजानाय जि मोसौ
औ औ औ
जोंओ बेवहाय थुबैबाय। फुंबिलि समावनो थुखैनानै जेनेबा जोङो लाव, फान्थाव जाहोबाय
औ औ।
बेनि उनावहाय जोङो जोंनि गोदो गोदायनि नेमखान्थि बायदियै आं मोसौफोरनो एसे थाव थाव फुनबाय मोसौफोरनि गङाव, फोन नायनि उनाव जोंनि जि अ मोसोउ खोउ, बै सानखालि मोसोउ खोउ दोनदाल होनाय जाया होमब्ला?
हगारनानै हर नाय जायो
औ बिनिफ्राय जोङो मोसौनो बे सानखालि थुखैनानै जोङो गोदान दिरूं ओ होनाय जायो नङा होमबा नोंथां? उम
जोङो जायखौ जोङो फागा होननानै बुङो मोसौ खानाय गलि मोसौ गलियाव दा बे फागाखौ जोङो गोदान सोलायनानै होनाय जायो बोथोर गोदाननि
औ बेनिफ्राय नोंथा मोसौ थु र्वबिनियाव मा मा जेनबा बाहायो नोंथाङा एसे फो फोरमायनो हागोन नामा?
औ जोङो मोसौ थुखैनायनि थाखाय जोङो मोसौखौ थुखैनाय ओ जेब्ला जों थुखैगोन बेवहाय जोङो लाव पानियालाव जायखौ जोङो लाव फान्थाव आरो बेखौ जोङो बर काजलगुरि होननानै बुंनाय जायो बे एसे हालदि जाथि हालदि जाथिनि जिनिस बे एसे सोमब्रोम सोमब्रोम
औ औ
थखा बिबार गाबनि
औ औ औ
जायो आ रो थारायनि जि खिलिनाय बे थाराय बे थारायखौबो जोङो बेयाव होनाय जायो आरो थाराय बिलाइ आरो जोङो दिग्लिलिथि बिलाइ देगलिटि बेलाइजो जोङो ओ मोसौखौ बैदिनखालि गुबुन जेबो गनफोर जों बुआलासिनो
औ औ औ
खालि जोङो आ बे दिग- ग्लिनि बिलाइजोंनो जोङो बेखौ बुनाय जायो
औ जों जेनेबा मोखौ थुखैबा जों माय मोनसे बुंनो लागा जेनेबा मन्त्र बेफोरबायदिखौ बुंनानै बें बिदों थुखैनाय जायो बुनाय जायो नङा होमबा
औ औ जेनेबा लाव जा फान्थाव जा बि-
औ औ औ औ
ओरैबा सोरनि जोंनि आ मोसौ गारिफोरखौ जोङो बुंनाय जायो जे बोसोर बोसोर
औ औ बेनिफ्राय बे मोखौ थुखैनायनि ओ नैथि सान बेनि नैथि सानखालि नों नोंनि नोंसिनि गामि एबा ओनसोलाव माबायदि नेमखान्थि फालियो नोंथां
जोंनिजोंहाय बे मोसौ थुखैनायनि ओ अखानायै बा मोसौ थुखैनायनि उन सानखालि ओ जोङो मानसिनि बैसागु जों बेखौ बुंनाय जायो मा अब्ला से खालार दा बेसे खाला मानसि बिनि बैसागुखालि जोङो जोंनि न'खरखौ साखसोन सिखोन खालामनानै
औ औ
जोंनि न' इसिं उखां लिरनानै बाथौसालिखौ फोसाब नायजों लोगोसे
औ
बे लोबोरै बेवहाय जोङो जेवआारि आलारि बाथि सावनानै
औ नंगौ नोंथां।
सावनानै जोङो
औ नोंथां बेनिफ्राय बांस सिनखौनो जों नुनो मोनो दा जोंबो बिदिनो नोंथां जेनेबा बैसागोनि से खालारखालि दुगै लोङै जों जेनेबा गोदान दख'ना गोदान गामसा बिद
उम औ औ औ गोदान दख'ना औ औ एसे बेखौ गाननायजों लोगोसे जोंनि गेदेरखौ उम खुलुमनाय आरो उन्दैजों बोर सारस्रिनाय
औ उन्दैखौ अननाय बिदिनो औ
नो बिदि हाबाफारिस बे जों खालामनाय जायो।
औ जोंनि बे जोंनि गामियावबो बिदिनो जों न'खरनि बिमा बिफाखौ खुुलुमखांनानै जों गामिनि जेनेबा गोदोर गोलाव आबौ आबै बिसोरखौ जोङो बोर लानो थाखाय जों खुलुमनो थाङो आरो नोंथां उम। नोंसोरनिखिबो बेफोरबायदि नेमा दों थवा नोंथां
अ नंगौ नोंथां।
औ
बिदियानेस खालामनाय जायो आरोहाय जोङो बेदि खालामखांनायनि उनाव जोंनि गोदो गोदायनि नेम बायद बिदिनो जोङो अ मा होननानै बुंदो गोथ्सि बावनाय।
औ औ औ नंगौ नोंथां नंगौ औ जेनेबा ज
बेनो जों नख'रनि अ जाय जाय जोंनि आगोलो रुंसा खारि जालांबाय दा बिसोरनि जोंनि फोथायनाय बायदिहै बैसागो बोथ थोराव खेबसेहाय एसे गोथारै जि ज जोम गोदान जि जोम थाखा फैसा आरो इसे बिथांमोना जा जा जिनिसखौ जानो मोजां मोनोमोन थांना था थानाय समाव दा बेफोरखौ ला मानो इसे बावनायनि जे हाबाफारि जोंनि। फोथायनाय थान नाय नालाय। ओ बावो-बावोब्ला बिथांमोना मोन जायो होन्नानै।
औ औ जों फोथायो आरोना नोंथां गोदोनिफ्रायनो ओ जों बे नेमखान्थिखौ गोदोनिफ्रायनो फोथायबोदों औ।
दग नो थां बैसागोआव बैसागोआव नोंसोरनिथिं जेनेबा नोंसोरनि ओनसोलाव नोंसोरनि गामियाव मा मा मैगं थाइगंफोर जायो बैसागो दिनाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ' बैखालि जोङो बैसागोनि बि मोसौ थुखैखालिनो जोङो एसे गोखा गोखैबो जानाय जायो।
एव अ'।
खांनायनि उनाव जोङो खुंखा जायो थालिर फसला बिदिहाय दिंखिया आरो गोबां आरो जौसे से। सात जौसे से जातनि जेरैबायदि बिलाइ गोखै गोखा बे ओ ज' खालामनानै ओंख्रि जानाय जायो जायखौ जोङो गोखा गोखै जानाय होननानै बुंनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां बेनिफ्राय नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव मा बायदि बैसागु रंजायो मा बायदि ओ गाननाय जोमनाय गाननानै बैसागु रंजायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ बेयो जोंनिया ओ जोंनि ओनसोलाव जोंनि गुबै जि गाननाय जोमनाय। जोंनि दोरोङारि दामजुफोरखौ खौ लानानै जोंनि हा जोंनि गाननाय जोमनाय गुबै बेखौ गानो जोङो जेरै ओ आरो दामनाय जि जोंनि गुबै दोरोङारि दामनाय खाम, सिफुं, सेरजा, जथा। दा बेफोरखौ लानानै जोंनि जे मोसानाय जोंनि जे हारिमु बे हारिमुखौ जोङो दिन्थिफुंनाय जायो न'खर न'खर थांनानै जोङो।
अ नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव जेनेबा बैसागो बोथोराव गामियावल' रंजायो ना एसे खाथि खालानि गामिफोराव रंजायो नोंथां।
औ जोङो जोंनि गामिजों लोगोसे जोंनि साखाथियाव थानाय जोंनि जायगानि जोंनि मानसिफ्रावनो जों बेखौ रंजानाय जायो। आरो बेवहाय। जोंनि रंजानाय मोसानायखौ जोबनायनि उनाव जाय न'खराव। जोङो मोसायो दा बिथांनि न'खरा एसे अननानै जोङो बैसागो मोसानाय मोसानायनि मुंनि इसे अनसुंथाइ एसे माइरं आरो। सोरबाया एसे रांनि जि अनसुंथाय अनसुंथाइ बेखौ हरो थिग बिदिनो जोङो मोसाखांनाय बेनि उनाव जोंनि गेदेरफोरखौ एसे खुलुमनाय आरो उन्दैखौ गेदेर खायसे बोरसा स्रिनाय अननाय बे हाबाफारिखौबो जोङो लाबोबाय थानाय जायो बे जोंनि ओनसोलाव औ।
नोंथाङा बुंनो हागोन नामा। बैसागोआव जेनेबा जों बर'फोरा जेनेबा लाइमोनफोरा माबायदि ओ जेनेबा दख'ना गानो जेनेबा हौवासाफोरा माबायदि गामसा गानो बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नों।
औ। जोंनि मोसाखावरि बिथांमोना जोंनि हौवा हौवासाफोरा गुफुर गस्लाजों आरो गोथां गोथां गामसा गानो आरो आर'नाइ लायो आर'नाइया बायदिसिना गाबनि लायो बे थाखागोन आरो जों हि हिनजावसाफोरा गानो गोमो दख'ना आरो गोजा आ गस्ला ब्लाउस दा बेखौ गानो आरो आर'नायाथ' थाखागोन दा बिदिखायनो ओ बिथिंहाय जोंनि जोङो बेबायदि जि दामजु बेफोरखौ लानायजों लोगोसे गासैबो जोंनि मोसाखावरि बिथांमोना बिदि ज' ज'नो जोंनि हारिमुखौ लाखियो आरो नोंथांमोननि जों माबोरै ब्रै लाखियो बिथिंनो लाखि नङा होनबा
औ नोंथां नोंथाङा जा बायदि बुंदों बिदियैनो लाखियो जोंनिथिंबो
औ औ
औ औ बिदिब्ला नोंथांजों आं बैसागोनि बागै रावलायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथां
ओमफ्राय आंबो
औ नोंथां जोंनिया समाबो जाना थांबाय नङा होन
औ औ साबायखर ओ गोजोननाय मोनबाय सावरायनानै दे बिदिब्ला दे गोजोन्थों